नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो होनब्ला ओ फ्रियैनो दङ नङा ओमबा?
फ्रिनो दं।
अब्ला दिनै नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
अब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनायसै नङा ओनबा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ।
अम अब्ला दा नोंथांनो आङो ओ सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ बर'नि ओंख्रि नङा होमब्ला?
औ औ नोंथां नंगौ।
ओ जोंहा ओ जि दोरोङारि जायखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ बे ओंख्रिफोरा आथिखालाव माबायदिहाय जायगा मोनदों आरो बेखौ माबायदिहाय ओ संनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला।
औ बिदिब्ला आं जागायसै नोंथां।
औ नंगौ।
जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां रो खोमनि जे मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय जोंना स बाइ दाउ आरो अनला मेवाइ आरो दङ जोंना नाफाम आरो थास' बिबार अमा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोयो। आरो दासिमबो जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
आङो नोंथांनो मोनसे ओंख्रि संनायनि आदबफोरखौ एसे फोरमायना होनि नोंथां। जायखौ जोङो सबाय आरो दाउ होननानै बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बे सबाय आरो दाउखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो सबायखौहाय हाथायनिफ्राय बा दुब्लिनिफ्राय लाबोग्रोनानै बेखौ सुनानै फोरानग्रोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो सबायखौहाय सारायफ्राव दसे समनि थाखाय एवनानैहाय बेखौ गेस्रेम जाहोनो होयो आरो। बिनि उनाव जोङो सारायफोरनिफ्राय खांनानै बेखौहाय
जोङो नाफ्लेनाय बा उनग्लिनानै जे फिसा फिसा महरावहाय सोलाय होयो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
बेनि उनावहाय जोङो अमाजों सङोब्ला बा दाउजों सङोब्ला जेरैहाय दाउखौ रेदि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। जोङो बेखौ सावनानै बा बिनि गांखंफोरखौ फुनानै गोदानानै रेडि खालामग्रोयो। आरो जोङो दानिया फारसेथिं दङ जोंना सबायखौ जोङो रुग्रोनानै लायो। खारै होनानै आरो जोंना संख्रै होनानैहाय जोङो रुग्रोनानै लायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला सबाया गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ खांनानै दोनथ'यो। आरो जोङो दाउखौ एवग्रोनानै लायो आरो। दसे मोनफ्रामहां जाजासे
आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला दाउखौ एवखाङो अब्ला बे सबायखौहाय होसन नानै नैजि बा थामजि मिनिट समनि थाखाय गोदौहोनो होयो आरो। दा बेखौहाय आरोबाव दंबावो जोंना बर'नि गंगार दुन्दिया जायआ बिराद गोथाव मोदोमो बेफोरखौ होनानैबो होनाय जायो आरो दा बेनि उनावहायनो जानो थाखाय रेडि जायो आरो।
औ अब्ला नोंथाङा जि दाउ आरो सबाय नोङा होमबा? दाउ आरो सबाय ओंख्रि संनाय। बेखिनि ओ बेनि बागै नोंथाङा फोरमायबाय नङा होमबा? दा बिनि उनाव आरोबाव जोंहा ओ गोबां ओंख्रि दं नोंगो नों थाङा दहाय बुंलांदों दा बेनिनो आरो नों थाङा ओ जोंनि ओ बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा नार्जि जों अमा नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जों अमा ओंख्रिखौ ओ नोंथांमोननि जि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि ओ जायगायाव माबायदिहाय बेखौ संनाय जायो आरो ओ गिबिनिफ्राय जागायनानै नोंथाङा जोबजासिम बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो।
औ नारजिखौ संनायाथ' जोंना बिराद गोरलै
ओ नंगौ थारैनो।
औ आरो बेखौ जा नोथ' बिराद गोथाव मोनो बयबो नारजि खौ गोथाव मोना होननानै रावबो बुंनोनो हाखाया जाहैबाय। थिग बेबायदिनो जोंना नारजिखौ संनाया
जेरै नारजिखौहाय जोङो गिबियावनो नारजि गोरान सायनानै साफा खालामनानै सुनानै बेखौ रुग्रोनाय जायो आरो। खारै होनानैहाय बेखौबो औ। आरो जोङो अमा बेदरजों संङोब्ला अमा बेदरखौहाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै जे थाव आरो सामब्राम बानलु संख्रि हालदै बेफोरखौ होनानै जोङो मोजां थारैनो एवनानै लायो आरो दा बेनि उनाव हाय जोंना जेरै नारजिया रुनाया जायोब्ला बेखौहाय गुरै जायोब्ला सागंफोरजोंहाय सानानै बेखौ मिस मिस खालामनानैहाय ओ बेदराव हाय होसननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गोबाव समनि थाखाय गोदौनो होयो। जाहाथे बेदरनिबो रस आरो नारजिनिबो रस बिसोर मोननैजों ओं खारनानै मिलायलायनानै जे-जाहा थे गोथावसिन जायो। बेनि थाखाय जोङो गोबाव समनि थाखाय गोदौहोनो होयो आरो। आरो जोङो गोदौहोखांनायनि उनाव जेब्ला जानो थाखाय रेडि जाबाय अब्ला जोङो बेखौ खा खांनानै जायो आरो नोंथां।
उम बेबायदिनो ओ नार्जिजों अमाखौ संनाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथां? औ। दा आङो नोंथांनियाव ओ सोंनो सानदों जे बे जि नारजि ओंख्रि बे नारजि ओंख्रिया आथिखालाव बर' समाजाव माबायदिहाय जायगा मोनदों बे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ थारैनो
औ नारजि ओंख्रिखौथ' जोंनि बर' हारियाव गोबांथारै जायगा मोननायखौ जों नुनो जेरैहाय सोरबा आलासि दोमसि थाङोब्ला बे नारजिखौहाय मोनजाब्ला बिसिनि गोसोफ्रा गोजोननानै फैयो आरो आरो जोंल' नङा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बे नारजि आरो अमाखौ मोनजायोब्ला बिसोरबो बिराद गोजोननाय मोनो आरो गोथाव मोनो।
औ नोंंगौ थारैनो
नारजि आरो अमायाबो गोबां जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' नङा गोबां गोबां हारि एबा जाथिफोरनि गेजेरावबो बे नारजि आरो अमाया ओ सोलियोनायखौ जोंङो दासिमहाय नुबोबाय आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो
औ दा नोंथांमोननिथिंजायबो आरो माबाफोर बेफोरबायदि मुदां खा ओ ओंख्रि बा मैगं बेफोरखौ माबोरैहाय जायो बा माखौ बांसिन जायो नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बाहायजानाय बा सोलि बोबाय थानाय ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जोंहा ओ लाबोनो हायो अनलाजों दाउ नङा होमब्ला?
औ नोंथां
बे अनलाजों दाउ औ औ ओंख्रिखौ जों लाबोननो हायो आरो बेखौ माबायदि संङो होननानै बुङोब्ला ओ आं नोंथांनो बेनि सोमोन्दै फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बे अनलाजों आरो दाउजों माबायदि संनाय जायो? दा आंङो बेनि बेलायाव गिबियावनो जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ माइरं नांगोन नोंङा होमबा माइरंखौ जोंङो थिग ओ बेसेबां संगोन नोंङो ओंख्रिखौ नायनानै बे जखानि जोंङो ओ बेखौ सोमनानै लानाय जायो आङो गोदो गोदायनि ओ संनायनि ओ जि खान्थि ना बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनो आरो जोंहा आथिखालावथ' एसे गुबुन रोखोमै बेखौ संनाय जायो। दा जोंङो गोदोनि मथेब्ला जोंङो जेब्लानेखि माइरंखौ ओ सोमनानै ओ जोंहा दोननांगौ जायो इसे ओरैनो हमना ला जोंंङो जि मिनिट बा नैजि मिनिट सोमबा जायो बियो अब्लानो बियो इसे से गुरै जायो आरो बेखौ सोमखांनायनि उनाव बेखौ जों मोनसे खिरखाफोराव बेखौ ओ दैखौ एसे सर सरगार होनांगौ। बिनि थाखाय जोंङो दान्दिसे सम बेखौ दोननाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय जों मा खालामो बेखौ ओ गोदोथ' जोंनियाव ओ बिदिनो बर'फोरनि न'खराव जोंना मा थायोमोन उवाल गाहेन लोगोसेनो दिंखि बेफोरबायदि थायोमोन बैफोराव बेखौ जि माइरं बे माइरंखौ जोंङो ओ देनानै लानाय जायोमोन आरो।
औ
दा बेखौ देखांनायनि उनाव बेखौ अन गुन्दै नोंङा होमबा जायखौ जोंङो अन गुन्दै होननानै बे बेखौ बुंसिगोन औ बेफोरबायदि बेखौ जोंङो मोनसे ओ जेराव नोंङो लानानै सुबिदा जागोन बेफोरबायदि मोनसे जायगायाव जों बेखौ ओ लानाय जायो आरो बे जि अन गुन्दैखौ बिनि उनावनो जोंङो ओ जे जों संगोन बा जोंङो हमना ला दाउजोंनो संबाय नङा होमबा दाउजों संनो अ' संनो थाखाय जों मा खालामनांगोन ओ सिगाङावनो जोङो जिखिनि ओ बेदर नङा होनबा बेदर फोरखो जोङो दानिया जगार खामना लानांसिगोन जेरै दाउफोरखौ जोङो गोदानानै बेखौ ओ थाव होनानै इसि एवफ्रामनानै जों इखौ लानाय जा यो आरो बिनि उनाव दायो जोङो जि अनला नङाबा बे अनलाखौ जों मा खालामनांगोन ओ मोनसे सारायाव जोङो मा खालामो दैखौ जोङो गोदौ होनानै
औ
गोदौ होनानै बेयो जुदि ओ गोदौबाय थायोब्ला गोदौबाय थायोब्ला बे खौ जोङो बै अन देना लानायखौ जों इसे इसे गारसनानै बि खौ एरनानै होबाय थानांगौ आरो बिदि खालामोब्ला जोंनिया मा जायो जाय माने गथा जानाय ना बे अनलाया माने गथा जाया आरो अब्लाना बे अनलाया माने ओ मोजाङै महर मोनगोन आरो लोगोसेनो जोंहा बिनि थाखाय मा नांगोन जोंहा खारै नांगोन। आरो बे औ खारै नङाब्ला माने बे अनला ओंख्रियानो जानाय नोङा। जायखौ जोङो अनला खारै होननानै बुङो। बेनिखायनो जोंनो बे अनलाखौ संनो थाखाय जोंनो खारैखौबो नांगौ। दा बेयावनो जोङो गोदौखांनायनि उनाव औ खारैखोबो जोङो ओ जेसेबां नांगौ एसेबां रो जखानि माने जों बेखौ लुनानै होनांगोन आरो अब्लानानो बियो ओ जोंना मा मोनो अनलानि महरा मोनो। दा बेबायदिनो एवफ्रामना लानाय जि नि औ बेदर बेखौबो जोङो ओ गारसननानै होब्लानो बेखौ गोदौहोब्लानो आरामनो बेखौ ओ दान्दिसे समनि उनाव बे जोंना अनला ओंख्रि जाबाय आरो। आरो लोगोसेनो दा बेयाव जोंहा ओ दुन्दिया नङा होमबा दुन्दिया बो थोराव जों दुन्दियाफोरखो होजायो आरो लोगोसेनो दहाय नोंथाङा बुंदों नङा होमबा गंगार दुन्दिया बे गंगार दुन्दियाखौबो बेयाव गारसननानै होनो हायो आरो अब्लानो बे याव‌ अनलानि महरा मोनबाय नोङा होमबा अनलाजों दाउ बेफोरबायदिखौ जोङो ओ संनानै जानाय जायो आरो आंनि ओ फोरमायनांगौआ बेखिनियानो। आरो अनला ओंख्रि होनोबाथ' औ जोंनि बर' समाजावबो गोबां मा मोनदों बियो ओ जायगा लानानै दं नङा होनब्ला जेरै जोंहा ओ जेब्लानिखि बर'फोरनि ओ हाबा जायो
औ जों जोंना समाबोथ' जाबायमोन बिदिब्ला जोङो
औ नंगौ थारैनो ओ उन समाव बेफोरबायदिनो नोंथां जोंबो सावरायनो ओ खाबुखौ मोनथोंसै ओ बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय।
औ औ नोंथां जागोन। बिदिब्ला औ नोंथां गोजोनथों।
दे गोजोनथों।